हेल'
औ।
खोनाबाय दा?
औ खोनादों दे।
औ।
दे जोंहा ओ मैगं मेलानि सोमोन्दै सावरायदिनि
औ औ जायो। नोंथांमोना न'खराव मा मा मै गं गायो?
ओ जोंनियाव दा ओ खांखिलर पटल
औ।
ओ फान्थाव ओं ओ मा होनो गरसि होननानै बुङो। जोंनिखैजाय बे गोलाव गोलाव फिथाइया
ओमफ्राय सबाय बिमाफोर दं नामा?
बिमा औ बे बेखौनो सबाय बिमाखौनो माने गरसि होननानै बुङो आरो आङो।
ए गरसिखौ माने जों बै फिसा फिसाखोसो होनो। एसे गुसुं मटर बायदि जायोना इदिबो दङ गुसुं ओ
खौ गरसे होननानै बुङो ना?
ओं आरो बे सबाय बिमा खौनो सोरबा लेस्राबो होनो
औ लेस्रा होननानै बुङो जोंनि थिंबो बेखौनो लेस स्रा होननानै बुङो।
जों लेस्रा होना सबाय बिमा होनो आरो
अ
मैथाफोर दंना गैया मै था बांगाल मैथा गोजा
थाबो ओंखारबाय दा उम नोंथाङा मैथा जानो मोजां मोनो ना मा
गरमावहाय गोखै बिराद गोथाव मोनो आं। दालि दालि जहलजों माने मैथा आरो बाथोन थादेर नांगौ आरो
उम उम उम दा मैथाजों माने ना ना जोंहाय औ बिराद गोथाव मोनो माने एसेखै सिब खैसिबनो
उम बेदरफोरजों संबाबो गोथाव जायो मैथाया माने एसे आंगायनाया ख खम खारो आ
औ अमा बेदरजों माने ओ मा होनो मैथा जायखौ मैथा गोखै होननानै बुङो ना मैथायाबो मोननै रोखोमनि थायो मोन बे मोनसेया मैथा ओ ओ मा होनो मोनलबाय मैथा गोखै आरो मैथा बांगाल ना
मैथा बांगाल औ मैथा बांगालखौनो होनो गोखाखौ एसे गोखाखौ ।
जायो आंबो म मैथा बांगालखौ उ नाजों गोथाव आरो मस्लि सवाबिनजों सङोबा बांसि
सानदुं गोसेायाव बे मैथा बांगालखौ जायोबा सानदुं नांनाय खारो होनो आरो बांसिन
अ जानो हो हो होयो जानो हानाय
दैलांफ्रावथ बिराद जों माने आबादारिफ्रा खामानि मावना सान्दुं खालामामजायोना अब्ला हरफ्रावहाय बे मैथा बांगालखौहाय फुदुंङो आरो ओरैनो रुनानै जायो बिदिनो सोरबा नाजों सोरबा सयाबिन
हम हम सम द दा जोंनिया सोरनावबा सोरनावबा बे थैफोरनि बिबाङा खम जायोबा माने हिमग्लबिननि अनजिमाया खम जायोबा माने जि थरमुस फिथाइ होननानै बुङ ना तरमुस बेदरखौ जायो बा माने अ थरमुस्थ नङा बिट बिदखौ जायोब्ला माने बिनियाव थैया एसे जाखांबोयो होनना नै मिथियो माने जाबोयोबो माने बे बिदा ज थै बायदिनो बिराद गोजा नालाय उम आरो जायफोरा स्पेसियेलि हिनजावफोरनाव मोनसे आइरननि खम जानाय नुनो मोननाय जायोना दा ओ मोनसे थास होननाय दङ थास गोसोम थास गोसोमाव बिराद आइरन
ओं ओं बे थास बिथराय गोसोमनि थास बिथ जानांगौ होनोना
औ।
जाय दा नोंथाङाय बे थास गोसोम बिथरखौ थास बिथरायखौ
जाया जेने बा माने न'आव ओ खानानै संनाय जायो माने
औ औ
मा थास'गोन माखौ सङो जायखि जाया जायो आरो
जों औ औ औ औ। मालाबा मिक्स खालामो। जोंनाबो ओरैनो बे थास' गोसोमजों आरो बे गु
ओं।
आरो दिंखिया हाग्रानि मैगं मा दिंखिया माना मुनि जायो दा?
औ बेफोराव माने खिया माना मुनि थास' बेफोराव माने मुलिखौ बाहायनाय जाया आरो स्पिसियेलि जोंनियाव दा मा होनो ओ जाय खौ कमारसियेलनि थाखाय मावनाय जायो, माने फाननो थाखाय मावनाय जायो। बांसिनानो बेखौ माने मुलि होनानै मोज जाङै दिहुननानैसो फानहैयो आरो। ना एम्फौ एनलायाबो दा ओ दानिया एम्फौ एनलायाबो बहुद जाबाय नालाय माने ओ मुलि होआबानो माने फिथाइ सामथाइ मेगं मेलाफोरखौ मोजाङै दिहुन दा फाननो होननानै बानाय गायखानाय बुस्थुखौ माने ओ मोजाङै दिहुननो हायाबा
नेदा मानोबा थांलाय फैलाय जाबाय थादों नामा? हेल'? मानोबा खोनासै। हेलौ? मा जाखो खोनायासै माथो?
पडेट जालांबाय ना गोलैनानै बेबायदि प्रब्लेमफा नुनो मोननाय जायो आथिखालाव।
एसे प्रब्लेम जादोंमोन खोनानाया।
हो?
एसे प्रब्लेम जादोंमोन होनदां खोनानाया। स्टप जादोंमोन। दसे आंनिसिम खोनाफैयाखैमोनना।
अ माने ओ नेटवर्क एसे प्रब्लेम जादों।
दा न'आव मा ओंख्रि होनबा?
ओ आं दा न'आव गैया माने हस्टेलावसो दङ आङो दा हस्टेलाव मा ओंख्रि संगोनथाय दाथ' बुंनो ह हाला
अ जाथ'आखै जाथ'आखै होनबा?
ओह ह जाथ'वखै दा दुद
हस्टेलाव थाबा न'नि मि गंफोरखौ गोसोखाङा नामा?
गोसोखाङो गोसोखांबालाय बहा मोननो जेब्ला न'आव थाङो अब्लासो न'नि मैगंफोरखौ मोनजाहैगोन।
उम
हम गोसोखाङो जोङो ओरैबायद दि माबाखौ गोसोखाङो आरो जाय बुस्थुआ माने खाथियाव गैफाया बे बुस्थुखौ माने हे मोनजानो लुबैयो आरो । दामाने। दरिलग ओ दा ओ खान्थालनि बोथोर जासि सिगोन दा खान्थालनि बोथोर जाबाय थानाय टाइमाव जोङो खान्थालफोरखौ बारा जानो बालायलांगोन आरो ओमफ्राय जेब्ला खान्थालनि बोथोरा जोबगोन ना दा खान्थालनि बोथोरा जेब्ला जोबलांगोन अब्ला खान्थाल गैया जागोन अब्लासो सोजोङो मा खान्थालखौ नागिरबाय थागोन आरो। हम
जा गैया बेखौसो हासथायो माने।
ए ओ हो माने
औ खोनाफैयासै हेलौ
हम
ए माने जोङो ओरैबायदि आरो ना ओ जाय बुस्थुआ माने ओ ओ दा गैया बेबायदि बुस्थुखौ जोङो माने लुबैयो आरो माने बान्थालफोरनि बोथोर जायोबा थाइजौफोरनिबो थोरजायोबा माने बेखौ जायो जायैनो माने जानो आंगाय लांबाय दा जेब्ला खान्थाल थाइजौनि बोथ थोरो जोब बाय खान्थाल थाइजौखौनो मोनला आरो ना बे टाइमाव माने ओ खान्थाल थाइजौ जानो बिराद गोसो जासिगोन आरो माने थिग बेबायदि जायो जोंङो माने ओ नआव जेनेबा जोंनाव फिथाइ सामथाइ बा ओ मैगंफ्रानो दंखायो ओमफ्राय बे मैगङानो माने ओ ओ बबेबा मोनसे आं जि जायगायाव दंफैयो बेहावबो मोनखायो आरो थेवबो आङो ननि मेगंखौ जानो लुगै हरगोन आरोना हो हो हो
ओं ओं बेबायदि
हम
उम होनोमबाबोथ गामिनि मैगंफोरखौनो सम सम संङोथ हस्टेलाव ना
बिदिनो आरो ने ओ जो जों ओ बाजाराव बायनायनि जोंनो जागोन होननानै जों नो मुलि मुलाफोरखौ बारा होआ माने ए एम्फौ फथैग्रा मुलिफोरखौ होनाय जायो बाद बाजाराव मोननाय मैगंफ्रा मा जायो माने बाजाराव फाननो होननानै बाय-गायखानाय जाबाय नालाय दा बेखायनो माने मुलि मुलाफोरखौ बेवहाय बहुद ओ होनाय जायो आरो माने
ओं ओं
बेखायनो जोङो जेसेबांनो हायो माने हा खालि दङब्ला माने ओ नआवनो ओ मैगंफोरखौ गायनानै माने ओ जानांगौ आरो माने होमला जोंनि माने ओ देहायाव माखासे ओ प्रब्लेम नुजानायफोरा हम खम जालाङो आरो
जोंनिया बे हाथाइफ्राव मैगं फानोब्ला एसे एम्फौ जानाय नुबा बेखौ बायब आसो थाजा थाजा माने बगला बायदि बिरदेनाय एसे मेगनानो नोजोर थांबावगोन आरो बेबायदि मा मेडिसिन होननानै जाय
उम बेखौ जाब बेनोसै जोंनि देहाया ओमफ्राय बेमारखौ होसोनानै लानाय जाफैनोसै ना
जेराव मुलि होआ बेवहायथ' एस एसे एनै एम्फौ अरखायो नालाय बिलाइफोराव
औ
उम
मोजां मोजांखौ लुबैनानै माने जोंनि देहाखौसो गाज्रि खालामनानै लाबाय थानाय जायो आरो जोंनिया ना।
औ बेबायदि जालांबाय।
उम। ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखां फंबाय जोंहा।
अ' दिनै मा ओंख्रिमोन?
दिनै माबा आलु ओमफ्राय बेलाथि आरो मैथा बाथोन। न'आवनो मैथा दंखायो नालाय खाबानो
औ। उम ना लगायनायमोन नामा मैथाजों?
जेब्बो गैया मैथा गोजा। माखास ए फानहैबाय माखासे फाननोबो लांबाय औ माखासे न'आव जाबाय।
मैथा फोनाय जादों ना?
औ मैथा बांगाल, मैथा गोखै, सबाय बिमा भेन्दि, गोबां मैगं गायो आरो आइ आफ फानहैयो बेखौ।
अ' थिगानो दं बिदिनो माने। हाफ्रि थानायफोर बिदि नो मैगं मैला ओ गायनानै जोङो बेफोरखौ ओ ओ आरजिनो हायो आरो।
औ। जाथ'सिगोनना जोंना रायलायनाया? उम।
औ दे दे।
खोनादोंना औ।
औ दे।